हेलौ
हेलौ
हेलौ नोंथां।
अ नोंथां
खोनादोना नोंथां? खोनादोंना
खोनादोंदा नोंथां?
औ औ खोनादों।
औ औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
औ मा खालामदों नोंथाङा? अ नोंथां नै दं ओरैनो जिरायलाबायनानै।
अ
औ दामाने बोथोरा गरमथारना ओरैनो थान्दा जिरना दं औनोंथां माने थोरा गरमथारना ओरैनो थान्दा जिरना दङ
अ अ आंबो जिरायनानै दं नोंथां मोनानि मोनानि जाखांनाय आदारखौ जाखांबाय नोंथाङा हो हेलौ नोंथां
मोननैखौ जानोसैमोन माने औ नोंथ माने जा
ओ औ औ
नोंथाङालाय जाखांबाय?
ओं जाखांबाय नोंथां दानिबावसो जाखांदो।
औ नोंथां औ औ नोंथां।
नोंथांमोनहा संगासिनो दंसै नामा? हेलो नोंथां।
मा होनदों नोंथां?
नोंथांमोना ओंखाम नोंथांमोना ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दंसै नामा
अ मा होनदोमोन नोंथांआ खोनायाखै मोजाङै
नोंथांमोना ओंखाम ओंख्रिखौ दासो संगासिनो दं नामा होनदां नोंथां
अ औ औ नोंथां दासो संदों नोंथां
ए आ नोंथांनि नोंथाङा दा जेबो बे मोनाबलि हेलौ हेल' नोंथां
हेलौ नोंथां
खोनायाखै नोंथां
खोनादों दो नोंथां
औ खोनादों
अ खोनादों दे बुंफैनलाय मामोन
माने आं नोंथांनि सायाव माबा मोनसे टफपिकसो सों नायदोंमोन आरोखि नोंथाङा बे मोनाबिलि समाव जेबो मावाखैबा
नोंथां सोंनो हागोन नोंथां नोंथां माथ'लगोन बेे मावनायाथ' आं जेबो मावाखै
अ बे टपिकआनो जाबाय दै बानायानि एसे बागै सोंनो नागिरदोंमोन आरो नोंथाङा जेबो मावाखैब आरो
अ सोंनो हागोन नोंथां आंथ' जेबो मावाखै मावनायालाय सों द नोंथां मा सोंनो
दै बानानि बागै एसे सोंनो नागिरदोंमोन आरो नोंथांनाव
औ औ होनोमबा बिथाङाथ' अ देबानबाग एसे सावरायनानै ख जादोंमोन नङा होमबा नोंथां
औ औ
खोनादों नोंथां
हेल' नोंथां
औ द बांसे दै बारानि बागै फोरमायनो हसै ना नोंथां
औ
औ फैबनि बागै एसे फोरमायना होनसै नोंथां
औ ओथ
औ देबा जों बांद्राय अखा हानायनि जाउनाव दै बानाया जायो होननानै जों मिथिनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथांनाव औ
औ नोंथां जेनेबा जों दैबाना जानायखौ जों होबथानो थाखाय जों माखासे ओ- बाथ्राफोर मिथिनो मोनो नङा होमा नोंथां जेनबा जोङो बुंनो हायोदि जों दैबाना खौ बोरै होबथानो होनोब्ला गिबियाव जोङो जेनेबा दारिमिनफोराव एबा गिदिर गिदिर कम्पानिफ्राव ओ- ओंखारनाय माने बिनिफ्राय ओंखारनाय माखासे ओ- उखुन्दैफोरखौ जोङो बन्द' खालामनांगोन न' मोनथांनि बेनि जाउनाव माने गोबां अखा हानाय जायो आरो बिनि थाखायनो माने दैबानाय जानायखौ जों
औ नोंथां औ हेल' नोंथां
औ औ नोंथां
औ
आरो जों माखासे माने बाथ्राबो मोनथिनो मोनबावो जेनेबा जों दै बाना जानायखौ होब होबथानो हायो होननानै जेनेबा जोङो दंग' एबा दैनि नाला एबा दैमा बाय नायनाय ओ- दैमायाव जेनेबा
हेल' नोंथां नोंथांनिखौ खोनायाखै नोंथांना एसे नेट प्रब्लेम नङा नोंथां हेलौ नोंथां हेल' नोंथां नोंथांनिखौ खोनायाखै नोंथांना एसे नेट प्रब्लेम नामा नोंथां
एबारलाय नोंथां
अ नोंथां जासिगोन आरो
हेलौ नोंथां
औ नोंथां दा खोनादों हेलौ हेलौ
नोंथाङा दाबो खोनायाखै नामा नोंथां
अ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय हेलौ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय
नोंथांनि माथोखौनो जेबो खोनास्रायासै माथो नोंथां
हेलौ नोंथां खोनाबाय हेलौ हेलौ नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखाय हेलौ हेलौ नोंथां
नोंथां
खोनायाखै नोंथां
नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादोंबा नोंथाङा थानाय जायगाखौ एसे सोलायनो हागोन नामा नोंथां नोंथांनि माथोखौ माने एसेबो खोनासायासै नोंथां
हेल' नोंथां खोनायाखै नामा दा
हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ
हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां
हेलौ हेलौ खोनायाखोना नोंथां
थां खोनाबायना नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों
हेलौ हेलौ नोंथां।
हेलौ हेलौ।
जेनेबा नोंथाङा खोनाबाय नोंथां।
औ खोनादों खोनादों।
जायाबा। औ नोंथाङा माने जेनेबा नोंथाङा खोनाखैबाबो आं मोनसै
औ औ।
जोङो दैबाना जायोब्ला जों गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो नोंथां। जेनेबा जों गिबियाव बुंनो हायोदि मा गाज्रि जानाय आरो न' बां लोमनायजों लोगोसे माने न' न' बाङा बायलांनाय एबा
हेलौ नोंथां नोंथांनिखौ खोनायासै हेलौ नोंथांना नेट गैया खोमा हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ नोंथांना नेट गैया एसे नेट गोनाङाव थालाय नोंथाङा
खोनाबाय दा?
औ औ दासो खोनादों नोंथां।
नोंथां।
औ दासो खोनादों नों
आरो जेनेबा औ नोंथां।
उम उम।
नोंथांनानो गैया खोमालै।
औ औ खोनाबाय दासो खोनादों।
माने जों
दासो खोनादों दासो।
जानायनि जाउनाव जों माने औ नोंथां माने जों बेमार जानायनि जाउनाव माने लामा सामाया गाज्रि जायोब्ला माने जों अबेबा थांनांगौ समावब्लाबो जों थांनो हाया नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां ओं।
आरो जों औ नोंथां आरो जों जोंनि माने दैबाना जानाय जाउनाव जोङो नांगौखिनिखो मावनो हाया जों मानाय जों ओ आबादखौ जों मावनो हाया आरोना नोंथां दैबाना जानायनि जाउनाव। आरो जोंनि जोंनि लामा सामाया खुरखायो आरो जोंनि माने गासिबो माने न'आव फिनाय माखासे जिब जुनार बायदि जिब जुनारफ्राबो माने थानो जायगा मोना। माने दैबानाजों बोहैलांफानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ दै बानायाबो जों
औ माने औ औ नोंथां नोंथांङाबो एसे फोरमायना होलाय दैबानानि बागै।
माने जों नुनो मोननायाथ' दै बानाया दा दैज्लां बोथोर ना अखानायजों लोगोसे दैबाना जायो आरोखि। खोनायासै नोंथां हेलौ नोंथां। बे दै बानाजों जों हेलौ नोंथां खोनायाखै नामा? हेलौ। नोंथांना नेट गैया खोमा।
औ औ नोंथां
खोनाबाय नोंथां बाथ माने बे दैबानाजों जों माखासे हेल खोनादों दासो नोंथां।
थांङा दैबानानि बागै एसे होनबाय थाबानो जाबाय।
औ औ बे दै बानाया माने जोंनि माखासे लामा सामा। बेफोरखौ खुरखादों नोंथां।
औ औ नोंथां औ औ।
ओमफ्राय माखासे जों नुनो मोननायावथ' दा दैबानाया माखासे दालां सालां इदिनो खुरखानानै जों थां गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो नागिरबा थांनो हायाखै नोंथां। मानोना बे दैबानाया जोंनि माखासे हान्थिग्रा लामाफोरखौ दालांफोरखौ सिफायनानै जों थांनो हायाखै माने बे दैलामाया दै बानाया सिफायनानै
औ औ जा औ औ हेल नोंथां औ खोनादों दे नोंथां बुं दे नोंथां।
माने बे दै बानाया जोंनि माखासे। मुलाम्फाबो जायो आरो खहाबो जायो माने जों खहायानो जाबाय जों दैबाना जाबा जेबो खामानि मावनो हाया आरो। खेथि बाथि खालामनो नागिरनायफोराबो नस्थ जायो दैबाना जाबा। दे होनबाना नोंथां बे मोनाबिलि समाव माने नेटआव एसे प्रब्लेम ना नोंथां। हेल नोंथां।
खोनायाखै नामा नोंथां? नोंथांनिफ्राय दैबानायनि बागै मिथिना मोना गोजोननाय थाबाय नोंथां। हेलौ नोंथां